हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैयाखै आङो।
औ खोनाबायना नोंथां?
अ अ अ दासो खोनादों औ। औ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला होमबा दसे सम होनो हायोब्ला आङो नोंथां जों इन्टारनेटनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन आरो।
औ रायलाय जागोन नोंथां।
औ। ओ इन्टारनेट बुङोब्लाथ' जेनेबा बे मोनसे ग्लबेल नेटवार्क जायो जेखौ जोङो आथिखालाव गोबां मानसियानो बाहायो माने जायफोरना मबाइल दं बा लेपटप दङ बेफोरो गा सैबो इन्टारनेट जोंनो ओ सोलिनाय बाय दि होनजायो आरो दा इन्टारनेटाहाय जोंनि जिउआवहाय गोबां हेफाजाब होयो। फरायनायनिफ्राय लानानै बा ओ जिखुनु जाया मोनसे ओ खामानि जि खुनु अनलाइननि खामानियानो जा बेफोरखौ माने जोङो ओ गोरलैयैनो मावफुंनो हायो दा दा इन्टारनेटखौहाय ओ हेलौ
औ दे बुंलाय।
औ खोनादों ना औ औ ओम स' आङो जेनेबा नोंथांनि सिगाव बे इन्टारनेटनि सोमोन्दै दायो जि-जि जिथुनिखि ओ गथ' उन्दै उन्दैफोर दङना बिसोरो जिबायदि इन्टारनेखौ बाहायदों ओ बिसोरनि थाखायहाय बे इन्टारनेटा मोजां नंगौना नङा नों थाङा खोन्थानो हागोन नामा एसे।
आङो माने जेनेबा इन्टारनेटखौ गथ'फोरनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला जायफ्रा दिनै बेफोरबायदिनो माने ओ थाखोसेनिफ्राय लानानै बा थाखो जिफोरसिम फरायगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय आं बेखौ माने ओ साजेस्ट खालामनाय नङा मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोना माया मोजां माया गाज्रि बेखौ एसेग्राब बुजिस'नो हानाय बा मोनदांस'नो हानाय बिथांमोना जाया जानांगौ जायनि जाउनाव बिथांमोना दिनै बिथांमोननो जुदि बेफोरबायदि मबाइलफोरखौ जों होयोब्लाबो बिथांमोनहा गावनि जि फरायनांगौ लिरनांगौ समफोरखौ गारनानै बिथांमोना जा नो हागौ बे मबाइलफ्राव गोदोसोनानै थाबाय थागोन बा मबाइलखौ बिथांमोना बाहाय बाहाय माबायदि बाहायनांगौ बिथांमोना रोङा बिदिनि थाखाय बिथांमोनहा माने लिरनायाव फरायनायाव बेफोरबायदिनो बुहुद गोहोम खोख्लैगोन होननानै आं सानो आरो। आरो औ जेनेबा बिदिनो जाय जाय बिथां जाय बिथांमोना बेफोरबायदिनो ओ जि थाखोखौ उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोननि थाखाय मबाइला बुंनो थाङोब्ला बा इन्टारनेटआ एसे गोनां जानानै फैयो मानो होनोब्ला बेयाव गोबां बिथांमोनहा गोबां माखासे बेफोरबायदिनो गावसिनि लेखानि सोमोन्दै बेयाव बेफोरबायदिनो माबा मोनसे जेनेरेल नलेज फोरनि सोमोन्दै
बिथांमोना बेफोरबायदिनो इन्टारनेटाव मबाइलनि गेजेरजों नायनो गोनां जायो। थ' बेफोरबायदिनो बिथांमोननि ओ
मा बेफोरबायदिनो बिथांमोननि प्रजेग लिरनायफोराव माबा नङा माबा मोनसे बिथांआव बिथिङाव बिथांमोननो खोब गोनां जानानै फैयो बेनि थाखाय आंनि नुनायावा जाय बिथांमोना माने बा जाय फरायसाफ्रा बे माबाखौ जि थाखोखौ उथ्रिसार जानो हाखांबाय बिथांमोननो होजायो आरो आंनि नुनायावब्ला।
औ औ।
नोंथाङा दा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिबा नंगौ नंनाया प्लास बिदिनो। थाखो सेनिफ्राय थाखो जिसिम बेखौ मबाइल गथ'फोरनि आखायाव मबाइल होननाया मोजां मोजां नङाबा बिसोरनि थाखाय इन्टारनेटा इउस खालामनाया मोजां नङा। ओ दायो। बिसोरो मबाइलखौ मोनोब्ला गेम गेलेगोन बा भिडअसफोर नायगोन फरायनायनि रिलेटेड जेबो नायनो रोङा बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो बुंदों। ओ दायो दा ओरै ओरैबायदि माने ओरैबायदि मोनसे खालामो आरो ना जेनेबा गथ'फोरा एसेफोर बोराबबायबा बिसिनि पेरेन्टसफोरा दायरेक्ट मा होयो मबाइलखौनो आखायाव होनानै होयो आरो ना। बिसोरखौ सिरि थाहोनो थाखाय। दा आं सानो आरो माने बेफोरखौ मा होनो हेबिट खालाम खालामनाया बा सर' खालामनाया गथ'फोरनि आखाइयाव बिदि मबाइल गथायनानै बिदि सर' खालामनाया मोजां नङा होननानै। मानो होनबा बिसोरो ओ जेब्लानोखि भिडिअ'निफ्राय बा मबाइलनिफ्राय एडिक्ट जागोन होमबाना बिसोरो बेखौल' माबा मोनसे जाबाबो माने खुद्रिनानै मोनाबाथाय दायरेक मबलखौल' मबाइल खौल' बेबायदि जाहैगोन आरो बिनि उनाव थाङै थुङै लास्टावहाय माने ओरैजाय फरायनायावबाबो बे गथ'फोरखौ होनदों आरो आं ना बे फरायनायावबाबो गोसो होआ होआ जासिगोन ओरै आरो ओरैनो जेबायदि मबाइलफोरख बेहाय नायोबा जों गिदिरफोरानो दायो माबायदि माने एदिक टेट बायदि जायो र' दसे थाना दोनगोन बिदि बेबायदि सानबाबो माने ओ दोनफ्लाङा नायलांफ्लांबाय थायो दा गथ'फोरनो बेफोरबायदि होनाया मोजां नङा। ओन दायो आरो ओम मोनसे फारसेथिं बु बुङोबा माने ओ दाना टिचारफोरा ओरैबायदि जाबाय मास्टारफोरा स्कुलनि मास्टारफोराबो हमवर्क हरनोबाबो बो माने गासिखौबो माने अनलायन हुवाट्स एपफोराव हरनानै मबाइलखौ नाय नाय होनोनो गोनां खालामो आरो आरो माबा मोनसे ओ हमवर्कल' नङा प्रजेक्टफोरखौबाबो बिसोरो ओ माने अनलाइन बांसिन अनलाइनखौनो इउस खालामनो नागिरो आरोना दाना आरो क्लासफोर मालाबाफोर अनलाइन क्लास फोरबो लानो गोनां जायो बेफोरबायदिबो खालामसै आरो माने सिगां गोदोहाय जे रैहाय फेस टु फेस माबा कमिउनिकेसन जायोमोन दायो बारा बिदि जाला आ माने अफ फ्लाइनाव इमान जानो हमला आरो मानो होनबा दायो इन्टारनेट आ बुहुत ओ माने एदभान्स जाहैबाय नालाय दायो खालि बेख खौल' सिगांग्रो बेखौल' सोनारग्रोयो आरो माने
औ
दा इदिनि थाखायनो ओ जेनेबा आंबो सानो आरो गथ'फोरनो होनाया मोजां नङा इदि होननानै
औ नंगौ नोंथां
इम्परटेन्टफोरखौहाय बिमा फिफाफोरा जेनेबा पेरेन्सफोरा बुजिनांसिगोन आरो जेब्लानोखि बिसनिया इम्परटेन जायो होमबाना बिसोरनो मबाइलाव नायनानै बायद'था माबा मोनसे लिरनो गोनां जायोबा बेखौ नागिरना होनो रोंनांगोन नङाबा गथ' फोरनि आखाइायाव गथायोबब्ला बिसोरो जानला मोनला इउस खालाम लाबायखागोन नालाय बेखौथ' जों मिथिखायो बयबो दायो ओम फरायनायावबो हेल्प होआ नङा बिराद हेल्प होयो मानो होनबा गोबां जिके नलेज नों जेरैबायदि बुंदों जेनेरेल नलेजफोरखौ जोङो बेयावनो मोननो हायो होननानै दा बेजों लोगोसे ओ माबाफोर मेथ्सनि बा एनि साबजेक्ट जिखुन जाया साबजेक्टनि जोङो बे बेयावहाय गोरलैनो आनसार मोननो हायो ओमफ्राय बेयावहायनो जेनेबा ओम बुजियाबाबो हमना लादो नोंङाव फरायसालियावहाय ओ स्कुलाव जेनेबा टिचारफोरनि फोरोंगिरिफोरनि बुंनायफोरखौ बुजि-बुजिबायाबा बेयाव फैनानै जुदि नायफै योबा इन्टरनेट आबो बहद हेल्फफुल जायो आरो जोंनि थाखाय बेवहाय लाइन लायन एक्सप्लेन खालामगोन मोजाङै बुजायगोन बा नोङो बुजिस्लाबाबाबो आरो गोदान फिन नायफिननो हायो मोजां बुजिजासे गोरलैयैनो बुजिनो हायो बेयावहाय ओ हिन्दी आरो बर'नि बो मोननो हासै दायो, माने इमान मोनाबाब बो बर'निबो इउटुबफोरावहाय जोङो माखासे सलुसन खालामना होनायफोरखौ बा माखासे माबाफोरखौ बर'निखौ मोननो हागोन आरो खिन्थु माबाफोरा गुगोलफोराव ओ जोङो बर'नि एसेबां मोननो थाङायानो होनजायो मानो होनबा जि सिगांहाय जेसेबांखिनि दङ बा जेसां बां खिनि रेकर्डेड दङमोन जिथुनोखि रियेल हिस्ट्रि बायदि बेफोरखौ जोङो मोनगोन आरो। खिन्थु ओ आनसारफोरखौथ' जोङो जेनेबा मोननाया एसे गोब्राब जायो आरो गुगोलफोरावहाय इंलिस बा हिन्दीफोरखौ जोंङो गोख्रैयैनो मोननो हायो। बिनि आनसार्सफोरखौ माखौबाफोर बुजियाखैबा जों नायनानै लिरनो हायो। दा गट माने माबाफोरा ओरैबायदि जायो आरो जेनेबा क्लास टेन क्लास टेनबानो दानि दानि गथ'फोरा माने मबाइल नांगौ बेबायदि डिमान्ड मोनसे थायो। दा बेवहाय लागोन ओमफ्राय गोबांबो नुनो मोनबाय आरोना गथफोरखौ माने बिसोरो मबाइल लाबाय लानानै जेन फरायनायाव इउस बाहायालासिनो बिसोरो मायाव बायो गेमाव बाहायनायखौ नुनो मोनबाय आरो गोबां हौवासा स्पेसियेलि हौवासाफोरखौ आरो ना। बिसोरो अनलाइन गेम गेलेनायाव बहुत माबा जायो आरो एडिक्टेड जानाय ए बे बेफोरबायदि खौ नुनो मोनबाय आरोना। दा ओ मबाइल मोन दो होननानै बेफोराव बाहायबाबो जाया नालाय बिनिखायनो इन्टारनेटा फारसेथिं नायोबा बहुत मोजां बिराद एदभान्स जोङो सोलोंथाइखौबो मोननो हायो इन्टारनेटनिफ्रायनो फारसेथिं नायोबा जोङो गाव गावखौनो माने दाल खालामलांनाय जायो आरो
औ
ओम ओम नोंथाङा ओम जेनेब बे ओ इन्टारनेट खौ लानानै इन्टारनेट बेजोंहाय दायो ओ जेनेबा मा माया मा होनगोन बिदिखौ मा माया एडभानस जेरैहाय ओम मा माया एडभान्स जाबोदों बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ औ
औ
ओम जेनेबा जोङो बिदिनो इन्टारनेटनि माखासे ओ मा होनो बिखौ बेनिफिटसफोरखौ जों बुंनो थांङोब्ला बेफोरबायदिनो दिनै गोबां माने बेफोरबायदि रायज्लायज्लायनाय बा कोमिउनिकेसन आव दिनै बुहुत इजि जानानै फैबाय जायनि जाहोनाव ओ बेराफारसे खोब मोजां होननानैबो जों बुंनो हायो सिगांनि समाव बेफोरबायदि ओ जों गोजान जायगायाव थानानै दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगायाव जोंङो रायज्लायहरनो हायामोन जायनि जायनि जाहोनाव जोंहा बेफोर बिथांमोनजों रायलाय हरनोब्ला जोङो बेफोरबायदि ओ फ्सट अफिसफोरनि खामा ओ फ्सट अफिस फोरनि राहा लानो गोनां जायोमोन जाय ओ बेफोरो दिनै गोबां टाइम लायोमोन बा मालाबा मास मोनसेफोरबो लानो हागौ बा बेफो मालाबा बिनि खमबो लानो हागौ मालाबा बिनि बाराफोरबो लानो हागौ बेफोरबायदि जायोमोन खिन्थु जोङो दा बे इन्टारनेट फैनायनि उनाव जोङो बबावबाफोर माबा मोनसे जायोब्ला बा सोरजोंबा बबेबा गोजान जायगायाव दङ बेजों रायलायनो गोनां जायोब्ला जोङो सेकेणडआवनो दिनै रायलायनो हायो आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो जोङो भिडिअ' कलिंफोरबो खालामनानै जोङो मा जादों मा जायाखै बैथिं जायनि थासारिफोरखौबो जोङो डाइरेक्ट नुयो आरो बेजों ओ बेजों लोगोसे जोङो आथिंखालाव ओ बुहुमाव मा जादों मा जायाखै जोङो बेखौ जोंनि बे मबाइलनि गेजेर जेरजोंनो जों नुजोबो मिथिजोबो जेरै निउसफोरखौ बा खौरांफोरखौ जोङो बेयावनो मोनजोबनो हायो
औ
ओ जोंनि माबानिल' नङा जोंनि इण्डियानिल' नङा अल अभार दा वर्ल्ड गासिबो जेराव खि थाया मानो जोङो कमिउनिकेसन खालामनो हायो दा बिदिनि थाखाय आं बेफोरखौ मोजां मोनदों आरो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला
नोंथाङा माबानिसो बुंनो सानदों नामा
ओ जेनेबा समाबो जाबाय जेथिया आं सानदों माने नांगौबा उनफोरावहाय लोगो मोनबा आरो मोजाङै रायजलायफिननो हागोन होननानै दोनै आं सानो दिनै बेखिनियावनो जोंनि बे टपिकखौ दोन्थ'नोसै नामा औ दे ओं गोजोनथों दे सम होनायनि थाखाय।
औ औ।
दे।